हेलौ औ नोंथां औ औ। खोनादों खोनादों।
औ नोंथाङा दाहाय मा खामबाय दं?
औ दङ ओरैनो जिरायना दङ औ।
नोंथां नोंथाङा दा फ्रि ना?
दङ फ्रि।
औ, नोंथांनाव ओ फंनैसो सोंथिनि फिननाय मोननो लुबैदोंमोन नोंथाङा फिननायखौ होनो हागोन नामा?
औ, हागोन थारैनो नोंथाङा माबादिहाय सोंथि सोंनो सोंजागोन।
औ, ओ नोंथां नोंथाङा सोलोंथाइनि बागै एसे
औ थारैनो हागोन जोबोर मोजां सोंथि। जोबोर मोजां आयदानि सायाव। नोंथाङा सावरायनो होनना सानदों आं फोरमायगोन। ओ, सोलोंथाइखौ जों थांनानै थासान्दि एबा जोंनि सुबुं जिउनि ओ जा बायदिसिना खामानियाव जोंहा आ, सोलोंथाइया गोनांथिथार जानानै फैयो। मानो होनोब्ला सोलो थाय गैयाब्ला जोंहा जेबो खामानिखौनो मावनो हायि बादिखौनो होनजायो जोङो। थिग बेनिखायनो जोंहा आ फरायनायनि अनगायैबो जोंहा बायदि खामानियावनो जोंहा सोलोंथाइखौ गोनां थिथार होननानै आं सानो। दा, औ दा जोंहा नायनो थाङोब्ला सोलोंथाइखौ फरायनानैल' जों सोलोंथाइ मोननो हा हाया। बायदि रोखोमैबो जों सोलोंथाइखौ लानो हायो जेरैहाय गुबुननिफ्राय जोङो ओ, मोनथिनानै एबा गुबुननिफ्राय नुनानै ओ, जों सोलोंथाइ लानो हायो एबा नुनानै खोनानानै जों बायदि रोखोम नि सोलोंथाइ लानो हायो। नङा होमबा नोंथां? थिग बेबायदिनो जोङो नुनो हायो दा आं जा जों जा लेखा बिजाब फरायनानै सोलोंथाइ लानाय बे बेनि बागैनो एसे फोरमायनोसै ओ दा जोंहा सोलोंथाइ होनोब्ला जोनोमनि उनाव जोंहा आ, सोलोंथाइखौ आ, गिबियैनो जोंहा आ, सोलोंथाइनि गिबि गुरु होनोब्ला जोंहा बिमाखौ एबा बिफाखौनो होनजायो नङा होमबा? जायनिफ्राय जोङो, आ आ रायज्लायनो सोलोङो जायनिफ्राय जोङो मिनिनाय रंजानाय बायदिसिना रोखोमनि नि आ राव बुंनाय बेफोरखौ जोङो बिमा एबा बिफानिफ्रायनो मोननो हाग्रोयो नङा होमबा? बेनिख्रायनो जोङो ओ, सोलोंथाइखौ ओ बिमा बिफा फाखौ आ, गुरु होननानै बुंनाय जायो गिबि। बेनि उनावहाय जोङो आ, गुदि सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला जोंहा आ जेरावनोखि जों फराय फरायसालियाव थाङो नालाय गुदि फरायसालि बेनि जा फोरोंगुरु, गाहाय फोरोंगुरु बिसोरनिफ्राय जोङो आ गुदि सोलोंथाइखौ लानाय जायो जेरैहाय अ, आ, क, ख नङा होमबा? गिबि सोलोंथाइ होननानै बुङो बेखौ औ औ से थाखोनिफ्राय बा थाखोसिम बेखौ गुदि सोलोंथाइ ओ फरायसालि होननानै बुङो सोलोंथाइ लानाय बुंजायो जोङो बेनि उनावहाय जोंहा बेनिफ्राय जोंहा सोलोंथाइ लाखांनानै गेजेर सोलोंथाइ मोनो बेनि उनावहाय जोंहा गोजौ सोलोंथाइ मोनो नङासै होनबा दा बिदिनो जोंहा थाङै थाङै थाङै थाङै खोलोबनिफ्राय खोलोबसे खोलोबनिफ्राय खोलोबसे जोंहा आर बायदि रोखोमै जोङो सोलोंथाइ लानो हायो जेरैहाय जोङो ओ मेट्रिक आनजाद होनायनि उनाव गोजौ फरायसालिनिफ्राय मेट्रिक आनजाद होनायनि उनाव जोंहा गोजौ ओ। फरायसालि मोनहैयो जाययाव जोंहा आ आ जिनै जिनै थाखोनि आनजादखौ होनाय जायो जोंहा पिअ होनो जायखौ बे उनावहाय जोंहा बेखौ होखांना बेखौ उथ्रिखांनानै जोंहा एमे बिए बायदिसिना रोखोमनि जोंहा ओ सोलोंथाइ लानो हायो गोजौ गोजौ नङा होमबा? गेदेर गेदेर सोलोंथाइ लानो हायो। थिग बेबादिनो जोंहा बेफोरबायदि ओ गोग्गो सोलोंथाइफोरखौ लानानै जोंहा बायदि रोखोमै ओ जोङो ओ जौगासारनाय एबा जाफुंसारनायखौ जों नुनो मोनो। जोंनि ओनसोल एबा हालामफोराव जोंनि लाइमोनफोरखौ थिग बेबायदिनो जोंहा सोलोंथाइ लानायाव बायदि रोखोमनि ओ जेंना जों नुजाथिनाय नुनो मोनो जेरैहाय फरायसानि जिउआवहाय बायदि रोखोमनि जेंनाखौ जों जानायखौ नुनो मोनो जेरैहाय फरायफुबाय थानाय समाव सासे लाइमोननि जिउआव ओ जेरैहाय हेंथाफोरा नुजाथि जेरै मबाइल मबाइला जोंहा मोजां खामानियाव मावोब्ला बाहायोबा मोजां जाहैयो थिग बेबायदिनो जोंहा सोलोंथाइ लानायनि बिथिङावनो जोंहा मबाइलखौ मोजाङै बाहायो। मोजां मानो होनोब्ला जोंहा मबाइलनि जोहैनो सोलोंथाइ लानायाव आथिखाल गोबां रोखोम रोखोमनि हेफाजाब मोननो हायो नङासै हबा नोंथां ओ औ थार थारैनो ओ जोङो सोलोंथाइ लानायाव जोंहा मबाइलाव बायदिसिना सिना रोखोमनि अनलाइन क्लास अनलाइन बिजोंजों क्लास खालामनो हायो बेनि अनगायैबो जों आंहा नांगौ बायदियै सोंथिफोरनि फिननायखौ ओ गासैखौबो मोनजोबनो हायो। आथिखालनि दिनाव मबाइलनि जोहैनो थिग बेबदिनो जोंहा आ बायदि रोखोम रोखोमनि जोंहा नांगौ बायदि सोलोंथाइ लानाय बिथिङाव मबेला जोंखौ हहाय होयो नाथाय बेनि अनगायैबो जोंहा गाज्रि बिथिंथिं नायनो थाङोब्ला जोंहा ओ जोंहा सोलोंथाइ ला ओ गोसो होआलाबसिनो जोंहा मबाइलजों बायदिसिना गेम बायदिसिना सावमु बायदिसिना गाज्रि भिडिअ'सफोर एबा नायनानै जोंहा ओ समखौ हगार हरनानै जोंनि गावनि ओ जिउखौ ओ गाज्रि लामाथिं थांहोनायखौ जों नुनो मोनो खायसे लाइमोनफोरखौ सोलोंथाइ लानायनि बिथिङाव नङा होमबा नोंथां? दा थारैनो जोंहा आ फरायलाबसिनो गेम गेलेनायजों लोगोसे ओ जोंहा ओ जौ जुवा निसा बुस्थुफोरखौ लानायाव जोङो खायफा फरायसाफोर फोरखौ ओ सम हगार हरनाय नुयो थिग बेबादिनो जोंहा बेफोरबो सासे फरायसानि जिउआव सोलोंथाइ लानायाव ओ गाज्रि गोहोम। खोख्लै एबा जेंनाफोरा नुजाथियो होननानै आं सानो दा बे रोखोमैनो गोबां जोंहा ओ नुनो मोनो जोंनि सोलोंथाइ लानाय बिथिङाव मोजां गाज्रि ओ जेंना नुजाथि फैनायखौ जों नुनो मोनो दा बे रोखोमैनो बेखिनिखौनो आं नोंथांसिम फोरमायबाय नोंथाङाबा आंनो नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि ओ माबादिहाय सोलोंथाइनि मानिखौ बागै एसे फोरमायदो नोंथां।
नोंथां नोंथाङा जा फोरमायबाय बेफोर गासैबो सैथो खोथाजोब। ओ दा नोंथाङा सोंदों आंनावबो जे सोलोंथाइनि बागै फोरमायनो थाखाय। दा सोलोंथाइ होनना बुङोब्ला जोङो फरायनायल' नङा सोलोंथाइ होनना बुङोब्ला सासे गथ' फिसा बा उन्दै बैसोआव जोनोमनिफ्रायनो मोनसे मोनफा मोनफा सोलोंबोयो आरो ना नोंथां। औ थिक बेबायदि दिनो जोङो जेरैहाय ओ सासे गथ'आ बिमा बिफा बिफानिफ्राय मोजां गुन सोलोङो आरो जेरै औ आरो थिग बेबायदियैनो सासे उन्दै गथ'आ गाव जेब्ला माथो रायज्लायहोनो रोंगौ औ रोंनाय जायो बेखौ बिमा बिफानिफ्राय खाथि खाला थानाय गासैबो सुबुंफोरनिफ्राय बा सोलोंनो हायो आरोना। रायज्लायनायानो जा माबायानो जा
नंगौ नंगौ।
जों सोलोंथाइ होनना बुङोब्ला ओ गेदेरनिफ्राय जा गुन बा गियान बेफोरबो मोनसे सोलोंथाइ आरोना नोंथां।
औ नंगौ थारैनो औ।
बेबायदियैनो जोङो जेब्ला सासे गेदेरखौ मान होनाय बा सनमान होनाय आरो उन्दैखौ अननाय बेफोरखौबो जोङो गुबुननिफ्राय सोलोंनो हा औ जेब्ला जोङो फरायसालियाव थाङो जोङो ओ जा अंगनबा अंगनाबादि होनना बुङो अंगनाबा जोङो अ आ क ख से नै थाम बेफोरखौ जों सोलोंनो मोनो आरोना। बेबो मोनसे सोलोंथाइ आरो औ औ औ बेनि उनाव हार जोंङो मोजां लामाथिं थांनोब्ला जों गेदेरनिफ्राय जों सोलोंनांगोन आरो जेब्ला औ जेब्ला जोङो सासे फोरोंगिरिया जोंनो बा उन्दै सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोरनो मोजां गियान होनोब्ला सासे फोरोंगिरियाबो मोजां गियानि जानांगोन। बा जा आयदायाव बिथाङा फोरोंगोन बे आयदा बिथाङाबो मोजाङै मिथिनांगोन। बुजिना लाग्रोनांगोन औ बेनि उनावसो बिथाङा फोरोंनो हागो गोन आरोना नोंथां औ जेब्ला सासे ओ फोरोंगिरिया गाव मोजाङै रोङाब्ला मोनसे गाव जा फोरोङो बे आयदानि सायाव गाव मोजाङै मुुखुब बा मोजाङै मोन थियाबा बा मोजाङै बुजियाब्ला बे आयदाखौ खौ बिथाङा फोरोंनो हाया आरोना नोंथां।
औ औ नंगौ नंगौ थारैनो औ।
थाइ सोलोंथाइ होनना बुङोब्ला जोङो सोलोंसाजों लोगोसे फोरोंग्रायाबो गियानि जानांगोन आरो।
जानांगोन जानांगोन।
औ जाय औ जाय फोरोंगोन बेयो जुदि गाज्रि हुदा गोनां बा गाज्रि आखल गोनां आखु गोनां आं जुदि बेनिफ्राय सोलोंथाइ मोननो लुबैयोब्ला जाय सोलोंथाइ मोनगोन बेबो ओ जा गाज्रि उखा आखु बा गाज्रि हुदाखौ सोलोंना लागोन आरो ना नोंथां।
औ नंगौ नंगौ थारैनो सैथो औ।
थिग बेबायदियैनो जोङो सोलों थाइ होनना बुङोब्लाथाय जोङो फरायनाय फरायनाय सोलोंथाइ फरायनाय सोलों थाय बेनि उनावहाय ओ जोङो गावनि जिउनि जा मावनाय दांनाय हाबा खामानि बेफोरखौ गासैखौबो सोलोंनायानो सोलोंथाइ आरोना नोंथां औ। थिग बेबादियैनो जोङो जोंनि जिउआव गासैबो मोजां गुनखौ जों सोलोंना लानो हाबोला जोंनि थाखायनो मोजां आरो ना औ औ जोंनि जिउ जिउ मोनसेयाव जाफुंसार जानोब्ला जोंनो सोलोंथाइनि जोबोद गोनांथि
गोनांथि औ।
औ जों मोनसे खामानियाव आवगायलांनोब्ला जोंनो सोलोंथाइखौ नांथारगौ जों जा खामानि औ जेरै फालांगि मावनायाव जुदि जोङो फालांगिनि आयदायाव जेबोखौनो रोङाब्ला जों गुबुनजों थगायजागोन औ थगायजागोन जोंनो बेनिखायनो जोंनो सोलोंथाइखौ नांथारगौ जोङो जुदि जों जुदि मोनसे फालांगि मावनायाव जुदि मोनसे बेसादनि मुव बेसेना थाइबाब्ला जुदि गुबुना जुदि नों जुदि नोंथाङा जुदि थाइबाया बेसेखौ होनो नोंथाङा बेखौनो मोनथियाब्ला बा नोंथाङा जा फाननाय बे मुलाम्फा खौहाय बेखौ बेनि बागै एसेबो मोनथियाबा माने गुबुना थगायलांगोन आरो ना नोंथां।
थगायलांगोन औ थारैनो सैथो औ।
बेबायदियैनो जों जुदि माबाफोर साख्रिफोराव औ दाथ' जोंना दा साख्रियाव जब मावनोब्ला जोंहा इन्टारभिउ होनांगौ जायो बे
औ
इन्टारभिउ होनायाव जों जुदि बे साख्रिनि बागै एसेबो मिथियाबा बा एसे बो नलेज गैयाब्ला एसेबो गोरों नङाब्ला अब्ला जोङो ओ फेल गोलैगोन आरोना उथ्रिसारनो हानाय नङा गावनि जिउआव बेनिखायनो जोंनो जा ओ जा आनजाद होगोन बेफोरनि थाखाय जोङो थागथियारि जानांगोन बा जोङो मोनथिनांगोन सोलोंथाइ लाग्रोनांगोन गुबुननिफ्राय।
औ- औ -औ -औ नंगौ थारैनो सैथो।
नंगौ जाय आनजाद होखांबाय ओ बेनिफ्राय जों सोलोंथाइ लानांगोन आरोना नोंथां। थिग बेबायदिनो आरो सोलोंथाइनि बे बा आयदायाव आं बेखिनि
औ- औ- औ नंगौ।
नोंथां ओ जेखियानो जादोंला नोंथांजों आंजों राय लायनाया समाबो जोंना जोबनोसै। ओ-ओ औ जिखियानो जादोला नोंथाङा जा फोरमायलांबाय बे फोर गासैबो सैथो खोथाजोब आरो मोजां गियान मोनबाय आं नोंथाङा सोलोंथाइनि आयदायाव जाब फोरमायलांबाय बेजों आङो ओ खुसि जाबाय। बाय बा गियान मोनबाय आरोना नोंथां।
औ- औ नंगौ थारैनो नोंथांजों औ गोबा ओ नोंथांजो औ नोंथांजोंबो गोबां खोथा साव सावरायलायनानै नोंथांनिफ्राय गोबां खोथा मोनथिनो हाबाय एबा बुजिनो हाबाय आसा खालामो नोंथाङा आंजों रायलायनानै गोजोननाय मोनबाय। ओ आसा खालामो नोंथांखौ आरो उनाव लोगो मोनबावगोन होननानै।
औ- औ गोजोन्थों नोंथां।
औ